हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां खोना खोनादोंना
हेलौ औ खोनादों
औ
हेलौ
हेलौ खारदों
अ मोजाङै खोनायाखै
अ दे
औ दे बुंलाय
अ अ दे
अ जोंथ' दा सावरायनो नागिरनाया जोंनि दा थांना थानाय नायनि जिउआव मा मा खालामो बिनि रायलाय
औ
अ अ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जोंनि बे बे बे थांना थानाय जिउआव मा मा खामानि मावो
उम ओ दिनोथ' दा आं सासे स्टुदेन्ट नालाय आं आं मा मा मावो आं एसे बुंसै इदिनो अ जेरै जोंथ' फुंनि उथिनायनिफ्राय हरनि उन्दुजासिम मानसिनियाव गोबां खामानि थायो नालाय आं लोगोसेनो सासे फरायसा हिसाबै माने फरायनायनि खामानि थादेरो बिदिनो आं बिदिनो फुङाव सिखारबाय सिखारनानै एसे मोखां सुनानै लाबाय ब्रास खालामबाय इनिफ्राय माने आंहा सानफ्रामबो माने आ साहा लोंनायनि आं माबा दं नालाय हेबिट दं नालाय औ औ साहा लों बाय साह लोंनानै बिदिनो इसे स्टुडेथ नालाय फरायसा नालाय नायसोमोन फरायनायाव जिरायबाय बिनिनो लोगो लोगोसेनो कलेजाव थांनांगौ जाबाथाय कलेजाव थांबाय ओमफ्राय थांनो गैयाबाथाय बिदिनो न'आव एसे न'नि खामानिफोरखौ मावबाय बेनोसै बेनिफ्राय बिदिनो ओ संनाय खावनाय बेफोरखौ मावनांगौ गो जायो आ नोंथांनिखौ एसे बुंलाय
औ आंथ' दा न'आव बिदिनो सानफ्रोमबोनि जिउआव दा बिदिनो दंसै दाथ' गरम बोथोरनि दिन जेला गरम बोथोरनि बे सम जेला ओ दा ओरैनो थास्लाय स्लाय न'आव इदिनो जि द दाबाय दङ आरो लोगोसे जि सिलाय खालामगासिनो दं।
औ औ नोंथाङा जि दायो हबा ओ ओ ओ
फरायसायानो ओमफ्राय दाथ' जोंनिया दा ओ फरिखायाबो जोबनानै दं जाहैबाय नालाय ओ ओरैनो थास्लाय स्लाय न'नि बिमा बिफाजों एसे आखाय होयो खामानियाव आरो आरो लिरनाय फरायनायाथ' बिदिनो नायखानां जेला फरायसा हिसाबै ओ बिदिनो आरो आरो ओ संनाय खावनायावबो आङो बिमा बिफा बिमानो हेफाजाब होयो न' बां सिला सिबनाय बेफोरावबो आङो हेफाजाब होयो
उ उ ओ नोंथाङादि ओ जि दादो दायो बुंदों नोंथाङा दा मा जि दागासिनो दं
अ नोंथाङा आङो दा गामसाखौनो गामसा लागासिनो
अ अ ओमफ्राय आरो ब मा मा जि दानो हाबावो नोङो
आङो जि दानो हानाया आङो दख'ना हायो गामसायथ' दा दागासिनो दंखायो। फास्रा बिदिनो आर'नाइ हायो बिदिनो हायो आरो आङो
अ अ ओमफ्राय
औ आरो आखाइनि खामानि बिदि बिदिनोओं सिलाय खालामगासिनो आरो हेबनायफोर बेग एरि हेबो जे
अ अ उम उम ओ अ अ नोंथाङा दि बेफोर खामानि खौ मावो ओ बेखौ नोंथाङा गावनि बाहायनायनि थाखाय लना माने ओ ओ माने फाननाय नायनि थाखायबो बाहायो।
अ आङो सोरबा आंनियाथ' लकेलानो जाहैबाय नालाय न' दानाय ओमफ्रायो सोरबा जुदि बायनो बियोबा आङो हरोबो आरो न'नि गाननाय जोमनायनि थाखाय जेनेबा बिमा बिफानो बा बिब' बिदिनो न'नि गाननायनि थाखाय बि बिफाफोरनो इफोरबायदि गामसा दानाय बिमाफोरनो दख'ना दानाय जेनेबा न'आवबो लाखियो आरो ओमफ्राय मा मालायफोरनोबो बायनो बिबाथाय आं हरनाय जायो आरो औ
उ उ ओ जेरै ओ नोंथाङाबो सासे फरायसा आंबो सासे फरायसा ओमफ्राय ओ आं सोंनो सानदोंदि? ओ जों माने जों फरायसा जानानैबोदि बिदि ओ माबा मोनसे खामानि मावनानै ओ रां आरजिनो हानायनि बागै नोंथाङा मा बुंनो सानो?
औ ओम बिनि सायाव आं बुंनो सानो जे ओ जोङो फरायसा जानानै जोङो फराय थाबोलाथ जोङो ‌‌जाया जोंहा इयुन जो इयुन स समाव जोंहा माबा मोनसे ना मोनसे मावखानांगौ जोंहा जाखागोनखा। बेजोङो बिजनेसाव जोङो मावनांगोन थांनांगोन बेफोरबायदि जेनेबा जोङो दानि जुगाथ' बिराद जेनेबा कम्पिटिसननि जुग जाहैबाय नालाय जोङो साख्रि बाख्रिखौबो जोङो मोननो टान जाहैबाय नालाय। जोंहानि जेनेबा आखाइनिफ्राय जेनेबा निजेनि रोंगौथिखौ जोङो खालामनांगोन मावनांगोन आरो। फाइयो बेजोंनो जोङो इयुन जोलैायाव जोङो संसारखौ जेनेबा मोजाङै खुंलांनो हागोन बेखौ आं सानो आरो। जेनेबा जोङो दा जि दानायनि सायाव आं मावो जेला आरो बिदिनो मेसिन बायदिसिना आङो सुथेनायनि सायाव आं मावो जेला ओमफफ्राय आं उनावहाय इयुन समाव जेनेबा ओ जेनेबा गिदिर मोनसे माबा इन्डास्ट्रि लुहैनो हागोन बे खौ आङो साननानै आङो गावनो मावनाय जायो आरो
ओ ओ ओम उम उम उम अ अ नोंथांनि साननाया मोजाङानो। जोबोद मोजां मोनदो खोनानानै। ओ इनिफ्राय ओ जि दानायफोरनि मादाव ओम ओ नोंथाङा आगरफोरनि बागै मिथियो नामा जों नि बर'फोरनि
औ ओम दानि जुगावथ' ओं दानि जु गावथ' गोबां जेनेबा आगरानो ओ जेनेबा खाथि खालानिफ्राय जेनेबा जिकुनु बुस्तु बिबारानो नु बिलाइयानो नु जेनेबा न' खाथिनि खाला न' खाथि खाला जेनेबा जि बुस्थुखौनो नुयो बेखौ जोङो हेबनो हायो। नङा होमबा? ओ दा आङो जेनेबा गोदो गोदायनि आगरनि बागै मोननैसो बुंनोसै आ रो जेनेबा हाजो आगर आरो ओ फारौ मेगन आरो दिंखिया बिलाइनि आगर बे लाव बेगर आरो ओम जबा बिबार। बेफोर आरो
अ अ। ओ बेफोर आगरखौ ओ ओ आ दख'नायावल' बाहायनो हायो ना जायखिजाया जियावनो बाहाय जायो?
ओम बेफोर आगरखौ जोङो ओ जेनेबा बांसिनानो जोङो माबायाव ओ फास्रायाव जोङो आर'नाइ आर'नाइ दानाय समाव जोङो माबा हाजो आगरखौ बांसिनानो बाहायनाय जों नुनो मोनो। ओम फायो ओम बेफोर फारौ मेगन आरो ओम बै मानो फारौ मेगन ओमफ्राय आरो जबा बिबार बिबार हा बिदिखौ जोङो बांसिनानो जेनेबा माबायाव दख'नायाव जोङो बाहायनाय खौ जों नुनो मोनो आरो आरो जों जेनेबा लुयोबो औ। एरोबो। औ। दा नोंथाङासो ओ दानाय लुनायाव रोंगोन ना रोङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोथां?
उम उम दानाय लुनायखौथ' आङो रोंजोबा आङो माने आगरफोरनि बागै बारा एसेबां मिथिया थेवबाबो आं ओरैनो ओ नरमेलि दा नायखो हायो आरो ओ जेन बिदिनो फालि अ फालि फालि ओ बिहु फालि बेफोर खौ हायो गामसा माने आं आगरखो हाया।
औ औ औ नोंथांनि न'आव ओ इसानसालिफोर दं नामा?
औ औ दों।
अ दङ' ना दा नोंथाङा बुंनो हागोन ना मा जि इसान सालियाव मा मा रोखोमनि ओ थायो जेनेबा आइजें आइला मा मा रोखोमनि थायो बेफोरखौ बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ अ अ। ओ गिबियावनो बुंनांगोन जे हिसाना माने ओ साल खुन्था मोनब्रै थायो खुन्था खुन्था मोनब्रै बेयावनो जोंनि साला थायो ओ जायजों जिखौ दायो। ओ बेयाव आ आइजें आयलाफोर बुङोब्ला गोबां दं। जेरै ओ रासो, माखु बबिन, ओमफ्राय ओ माखुवा आरो बबिनखौ माने खुन्दुंखौ थुननानै दोनो फार्स्टावनो बबिनखौ बाहायो। जे जोङो खुन्दुं जोंनि खुन्दुं थलानिफ्राय खुन्दुंखौ सोंनो थाखाय साग्रोनानै बबिनाव सायो आरो। बेनिफ्राय औ। बेनिफ्राय जेब्ला दानो थाखाय खुन्दुंखौ जोङो मुस्रायाव सानांगौ जायो। बेखौ माने खुन्दुं बे मुस्राखौ जोङो माखुआव सोनानै जिनि जिखौ जों हिसानाव खाबायना सोंखांनानै बेनिफ्राय बे मा माखुनि हेफाजाबजों जिखौ दानाय जायो आरो बिदिनो ओमफ्राय। जेनथेर -जेेनथेरजों खुन्दुंखौ सायो। बेनिफ्राय औ। ओमफ्राय जों सोरखि -सोरखिनिफ्राय सोरखियाव माने जों खुन्दुं थलाखौ सोना लायो। बेनिफ्राय बिनिफ्राय। दिरुं मोनसे लाना फैनानै जोङो मुस्रायाव नङाबा बबिनाव जरायबाय। इनिफ्राय जेेनथेरनि हेफाजाबै बेखौ सानाय जायो आरो। बेनिफ्राय बिदिनो गोबां आइजें जों आयलाफोर दंबावो गान्दै, रासो इनिफ्राय बिदिनो गनसा, गनसिफोर, बालेब औ बेफोरनोसै दोङो। जोंहानावबो हिसाना थेवबाबो आं गासिखौबो मिथिजोबा।
औ -औ।
उम। आरो। जोंना समा जाबायमोन नोंथां।
अ जोंना दे होमब्ला नोंथांजों राय रायज्लायनानै गोजोननाय थाबाय।
औ - औ गोजोनबाय नोंथांजोंबो रायज्लायनानै औ दे।